हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ओ जों नोंथाङा आंनो जोंनि बे दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ बे जागोन जोंनि बर'फोरनि नामा नोंथां?
औ नोंथां
जोंनिया मा होनो जोंना आसामाव गुबैयै मा होनो गाहाय एबा दोरोङारि आबादखौ होनोबा जोंना मा माइ आबादानो नङा होमबा नोंथां माइ आबादानो गाहाय
औ नंगौ नोंथां
बिनि मादाव जोंना मा मा गायो हरिमल, रन्जित, बासमुति खुमब्रा ओमफ्राय मा होनो गोबां रोखोमनि माइफोर गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ना बेफोरबाय दा नै जुन -जुलाइ बे मासावनो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। जुन जुलाइ आ जोंनिया गिबियाव माइ गायनो थाखाय मा खालामनो हांगोन हाखौ मा होनो खारायनानै लानांगोन। खारायखांनायनि उनाव मा होनो खारायनाय माने जोंना गिबि हालौवनायखौ होनो हा नङा होमबा नोंथां। बिनि उनाव मा होनो आरो जेनेबा नैथि खेबनि थाखाय जोंना मा होनो हालेवनानै लाबावगोन। लाबावनांगोन जुदि नैथि खेबैाव मोजां जायोबा हाया जेन' दोलो -दोलो हाब्रु जायोबा माइ गायजानाय बायदि जोंना बेयावनो गायनो हागोन आरो जुदि जोंना हाया जुदि मोजाङै माइ गायजानो दोलो -दोलो खेबसे हालौवनानै लाबां नांगोन आरो नंया होमबाथ नोंथां। मानो होमबा जोंना माइ आबादा हाग्रायावनो गायबा जायाना आरो उनावहाय हाग्रायाबो जोंना मा जागोन रज बोलाबायगोन आरो ना हाग्रायावनो गायबाथाय आरो आबादा मोजां जानाय नङा एम्फौफोर जालाबायगोन बेनिखायनो जोंना मोजाङै हाब्रु दोलो दोलो जालायनाय हालवनानै लानानै जोंना माइखौ गायनांगौ आरोना। बेबायदिनो गिबियाव जोङो बे माइखौ मा खालामनानै लानांगोन जोंना बे गायनो थाखाय माइखौ मोननो थाखाय जोंनि बेयाव मा होनो सिगाङावनो जोङो जोलै दोनोना सिगांनि मा होनो बोराय माइखौ जोङो बस्थायाव जेनेबा नों जाखिनि मा होनो फोगोन बेखौ जोङो बस्थायाव माबानानै सोनानै जेनेबा दै हाबनाय फाथोफोरनि बस्थायाव सनानै मा खालामनांगोन जोङो दैमायाव सोमनानै दोननांगोन सोमनायनि उनाव जेब्ला मा होनो बे माइफोरा मा होनो गाजा हरगोन होनबासो जोङो बेखौ मा होनो बोखांनानै बेयावबो मा होनो बै जोङो दोलो दोलो हालेवनानै लानाय माबायाव हायाव जोङो जेनेबा जाखिनि खोथियाखौ फोगोन नांगौ जखानि हाखौ हालवनानै लानानै होनांगोन आरो ना। फोननाय टाइमाव जेब्ला जेनेबा खोथिया एसे फुजानाय बायदि जायो होमबा खोथियाखौ जों मा खालामनांगोन गायजानाय बायदियाबा फुनानै गायफैनांगोन आरोना। फुनायाव जों मा होनो फुनानै जेनेबा हाब्रु फैयोना हाब्रुखौ हुनानै लानांगोन बिनिफ्रायसो गायनांगोन आरोना गायनायनि थाखायबो जोङो मा होनो हाखौ जोङो हालेवनानै लानांगोन गिबियाव मोजाङैनो दोलो दोलो जालानाय ओमफ्रायसो गायनो हागोन आरोोना जोंना माइ आबादखौ बेबायदिनो जोंना माइनि अनगायैबो जोंना माखासे मा होनो गोरान आबादफोरखौ मावनाय जायोना जोंना माइनि अनगायैबो जोंना मा जायो बेसर, दालि, फाथो, थारुन, सिबिं बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना। बेफोरनि अनगायैबो मा होनो माखासे गय हाइजौआव, फाथैफोरनिबो आबाद मावनाय जायोना जोंना बेफोरखौ जोंना मा होनो बेफोरखौ गायनानैबो जोंना माखासे सुबुंखौ मा होनो जिउ खुङो आरो ना जोंना माखासे आबादारिफोरा गय आबाद ओमफ्राय मा होनो फाथै गायनानैबो जोंना मा होनो आरो बेसरफोरखौबो माबोरै फैयो होनबा जोंना बेसरफोरखौबो माइ गायखांनायनि नि उनाव मा होनो हालेवनानै लानांगोन बे सर दालिखौ। फोनो थाखायबो। हालौनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला माहोनो हाया एसे मा होनो दुफु दुफु जागोन होनबा जोङो बेसर जोलै बा दालि जोलैखौ जोङो मा गारनानै होनांगोन हायाव नङा होमबा नोंथां जेब्ला मा होनो जेब्ला जोंना मा बिसोरो मा गाजा बेरगोन होनोमबा जोंना जेनेबा नोङो मा होनो एसे जेनेबा जौबाथाय जोङो बेयाव बेसरफोराव जोंना मा होनांगौ जायो इउरिया बा पटासियाम हासारखौ होन होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां ओ थाब देरनायनि थाखाय। आरो जेब्ला मा होनो एसे गोजौ जानानै बिबार बारगोन बिबार बारना हमगोन फिथाइ थायगोन जों मा खालामनांगोन बेयाव माखासे एम्फौफोर जायोना बिनि थाखायबो जोङो मा एम्फौ बुथारग्रा मुलि होनांगोन आरो ना नङाबाथाय जोंना एम्फौफोरा जाजोबा जोंना आबादखौ खहा खालामगोन ना। बिनि थाखाय जोङो मा होनो बेसराव माखासे एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरबो बाहायनांगौ आरो ना बेनि उनाव जेब्ला माहोनो बेसरा रानानै जेब्ला गोमो जागोन बा मोनगोन बेसरा होनोमबा जों मा खालामनांगोन बेखौ फुनानै दोननांगोन आरो दुब्लियाव। फुनानै जेब्ला रानो होमबा बेखौ मा खालामनांगोन मारा होनांगोन। मारा होनानै मारा होनानै जोङो बेखौ मा होनो जों मारा होग्रा मेसिनफोर बाहायनानै होबाथ' जोंना मा मोजाङैनो मा होनो दाखोर दाला फैखाया आरो ना बांद्राय जोंना नङा होमबा नोंथां। आरो जोंना मा होनो ट्रेक्ट'रफोरजों होयोबाथ' जोंना मा होनो एसे सालिनानै लानांगोन। होनबासो जोङो मा बाजाराव फाननोबा माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो हागोन नङा होमबा नोंथां? जोंना बेबायदिनो मा होनो बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोंना बेबायदिनो मानो फाथोखौबो जेनेबा दालिफोरखौ बेबायदिनो मावनाय जायो गिबियाव हाखौ हालौनानै लानांगोन। बिनि उनाव बेगरखौ फोनानै होनांगोन। जों बिनि उनाव रज'हयोब्ला जोंना फाथोफोराव मा खालामनांगोन बांद्राय रोजा रोजा जाबा जों नामा फाथोफोरखौ मा फुनानै होनांगौ आरो ना गेजेर गेजेरनिखौ बिनि उनाव मा होनो आरो हाग्राफोर दंबा जोङो दांनानै होनांगोन आरो एसे मुलि होनांगोन होनब्लासो जोंना फाथोफोरा मोजां जायो आरोना आरो जेब्ला फाथोफोरा माबायो देरो होमब्ला जोंना मा खालामनांगोन फाथोखौ दाननानै दोननांगोन। दाननानै जोंना मा दैयाव सोमनांगोन आरोे जे ब्ला दैयाव सोमनानै बिबुरा मा होनो रुइगोन होनबाथाय जेनेबा बिनि बिगुरखौ जिरनानै मा खालामनाय जायो फोराननांगौ आर ना। ओमफ्राय बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि बस्था जिफोर बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना फाथिसिनाखौथ' अर जरायनाय आरिनायाव बाहायनाय जायो। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जोंनि दोरोङारियाबा
औ नोंथां। ओ जोंनि माखासे आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबादखौ बुंनो हायो नङा होमा नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आबादनि जोंहा गुदिया जाहैबाय जोंहा माइ नङा होनबा नोंथां जायखौ जोङो सानफ्रामबो ओ जानानै थांना थायो नङा होमबा नोंथां। दा बैफोर आबादफोरजों लोगोसे जोंहा आबादफोरखौ सोमोन्दो लानानै माखासे जोंहा दोरोङारि जोंहा धोरोमफोरखौ लानानै जे माखासे फोरबोफोरबो फालिनाय जायो नङा म नोंथा। दा आबाद होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा माइ आबादखौ फोरमायलांबाय जे जोङो नोंगौ माइ आबादखौ जोङो दै गोनां। जायगायाव गायनाय जायो नाथाय माखासेखिनि जोंहा माइ जोलैफोर दङ बिसोर माइफोरखौ जोङो बोरियावबो गायनो हानाय बेबायदि दङ नङा होमबा नोंथां आरो जोङो जोङो गोदो गोदायथ' बा बांसिनानो आथिखालावबो अबेबा अबेबा जायगाफोराव जोंङो फ दैज्लां समावल' जोङो माखासे आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय ज मावनाय नुयो नङा होमबा नोंथां। दा आथिखालावथ' जोंङो दैज्लां मोजां एखखौनो नुयो नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो माखासे आबादफोरनि गेजेराव जोङो गोबां सोलाय सोल'खौ नुनो मोनदों बा मैगं थाइगंनि गेजेरावबो जोङो मेसेंनि आबादखौ बा मेसेंनि फसलफोरखौ जोङो दैज्लाङावबो गायनो हानाय बा दैज्लांनि फसलफोरखौ जोङो मेसेङावबो गायनो हानाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माखासे ओ आबादफोरनि सोमोन्दै सरायनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो लानो मानो होननानै बुङोबा जोंहा बर' हारिहा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनाय मोनसे हुदा दंबोखायो जे जोंहा गोदो गोदायनि आजौ आजैमोन आ जोंहा माखासे माइ आबाद फाथो आबाद बेसर आबाद आरो गुबुन गुबुन माखासे आबादफोर ना बेफोरखौ मावबोखादों। आरो बेसोरो माखासे नांगोल फोरनि जोहै बा मोसौजों एवबोनाय जोङो बेखौ नुबोनो मोनदों। आरो बेबायदिनो बै समाव नांगोलजों एवनायलाय माखासे गोबां हाफोराव जोङो आबाद मावनो हानाय बेबायदि गोहो गैयामोन बा जोङो थिरांथा लायोब्लाबो जे गोबां गुवार आबाद मावगोन बेबायदि थिरांथा लायोब्लाबो जोङो नांगोलजों लासैथार आरो गुसेफा एवनो हानाय जानायलाय बैफोराव जोङो गोबां मावनो थिग खालामबाबो जोंहा माखासे बोथोर थांगनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे आबादफोरखौ जोङो गुवार बा गोबां मावनो हायामोन थिग बेबायदिनो जोङो थोजासेबां बा सम दा सान्दियाव एसे जा एसे एवनो हायो बेखौनो मावनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानानै जोंहा खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टर आरो पावार टिलार बेफोरनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां गुवार गुवार हाफोरखौ एवनानै आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोराव जोङो आबादनि दिहुनथाइा जोंहा बांलांदों आरो जोंनि थांना थानायनि राहायाबो जोंहा बांलांदों थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे गोदो गोदाय समाव जोङो बेबायदि खम आबाद मावनो हानाय आरो माबेबा समाव जोङो आबाद फोर नस्थ' जानाय ना लस जानाय जेरै माखासे एम्फौफोर जालांनाय बा माखासे बोथोरजों खाब जाय बा माखासे बेमार आजार ना एसे ब्ला मा होनना बुङो आबादफोरा माखासे बेमारफोर जानानै जोंहा खहा जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोरनि जोंहा मोजां मोजां राहाफोर ओंखारबाय जेन' नायबिजिरनानैबो दिहुननो रोंबाय जेन' माखासे जा जा जोंहा माखासे बेमारफोर जायो बेफोरनि सायाव मा मुलि होनांगौ बेनि सोमोन्दै जोंहा मिथिनो हाबाय आरो जोङो आथिखालाव ओ आबादफोरा जाबाङाबाबो माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनानै जोङो आबाद बो मावनो हानाय नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो गोबांथार जोंहा एम्फौफोर जानाय बेफोरबायदि जायोबबो जोंहा माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ आथिखालावथ' जोंहा माखासे फ्राय बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय मेसिनफोर दंसै। जे हाग्राफोर एवनोबाबो जोङो आथिखालाव माखासे मेसिनफोरनि जोहैनो एवनाय जायो बेनि गेजेरजों जोङो खस्थ'आबो खमायो आरो समखौबो जोङो रैखा खालामनो हायो बेजों लोगोसे जोङो ओ माखासे खस्थ' गैयालासे थाबैनो बा खम समावनो गोबां गुवार गुवार हाग्राफोरखौ एवनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो आथिखालावथ' नुनो मोनबाय जे हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायनाया बांद्राय बाहायनाया मोजां नङा, थेवब्लााबो जोङो आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। खम समनि गेजेरावनो गोबां हाबाफोरनि हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो बा जोंनि आबादनि साखाथिफोराव थानाय जोङो हाग्राफोरखौ ओ लांदां खालामनो हायो ओ जोंथ' आथिखालाव नुनो मोनबावबाय ओरैबायदि जे जोंनो जे फाथो आबाद मावोब्ला बेयाव माखासे गोबां हाग्राफोर रज'यो नङा होमबा? बेखौ गोदो गोदाय आखाइजों फुनानै गारनाय जायोमोन बेयाव गोबां सम आरो माखासे हाजिराफोर लायोबा जोंहा खरसानिबो गोनांथि जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनबाय फाथो आबादनि जोंहा हाग्रा फोथिग्रा मुलि, बेयाव जोङो बे मुलिखौ सारोब्लाबो फाथोआ जेबो जानाय नङा बा फाथोआ थैनाय नङा नाथाय बेफोरनाव थानाय हाग्राफोरा थैलांगोन अब्ला बेखौनो जोङो बुजिनानै मोननो हायो। जे बेफोर गासैबो बिरोंदामिन जौगानायजों जे दिहुनजानाय माखासे मुलिफोर नङा हबा नोंथां, माखासे जोंहा नायबिजिरग्रा बिरोंदामिनारि मुस बिफोर बिसोरनि जोहै जोंहा दिरुन जानाय, आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ फसलफोरा ओरैनो बिबार बारना बारनानै बारसे बा आबादखौ जोङो मोननो हाया। दा बैफोरावबो माखासे ओ भिटामिनफोर बा माखासे मेडिसिनफोर बाहायनानै जोङो फसलफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोङो आथिखालाव आरो गोदोनि आबाद मावनायाव जोंहा गोबां माखासे ओ गाज्रि गोहोमफोरबो दङ। जेरैनाखि रासायनारि हासारफोर बाहायनाया जोंनि मिथिंगायारि गाज्रि गोहोम आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ बेबायदिनो गोबां गुवार गुवार आबाद मावनाया जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्राङो। आरो बेबायदिनो माखासे रासायनारि हासार आरो एम्फौ फोदैग्रा मुलि आरो बेबायदिनो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोर अखानि दैजों सुस्रालांनानै दैमा दैसाफोराव गोरोबहैयो आरो गलायहयो बेनि जोहै जोंहा दैमाफोरा जोंहा गुबुंले बा गाज्रि जानो हमो। आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि